हेलौ औ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बाव
औ नोंथांनिसिमबो दे।
औ मा खालामगासिनो?
आंबो ओरैनो दं मोजाङानो आंबो। दे होमबा जों जोंनि आं हारिमुनि बागै एसे रायलायनोसै नङा होमबा।
औ जागोन नोंथां जागोन।
जोंनि हारिमु होनब्ला खौ जों मिथियो माने मोनसे हारिया हारिमु नङाबा सिनायजानाय हारि जानो हाया।
औ
औ बेखौ लानानै जों एसे रायज्लायनो
औ
हारिमु होननानै बुङोब्ला नोंथाङा हारिमुखौ गोनांथि होननानै सानखायोना?
औ सानो नोंथां अनेखा लासे जोङो माने गावखौ सिनायथि होनो हाया बा जाय हारिया माने हारिमु गैया बे हारिया मोनसे हारि हिसाबै जोंनाय सिनाय सिनायथि जाया बेनिखायनो जोंनो हारिमुखौ नांथारगौ आरो हारिमुनि। गोनांथिया जोबोद गोनांथार। होननानै आ सानो आरो
औ
औ
दा जोंनि हारिनि बागुरूम बा मोसानाय बेखौ नोंथाङा माबोरै अनसाय नो सानो
अ जोंनि बे बागुरुम्बा मोसानायाथ' गोबां मुंदांखा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो भारतनि मादाव नो माने नाम खामायनो हादों आरो दा बे मुंदांखा बागुरुम्बा मोसानाय खौ जोङो अनसायनांगौ जायोब्ला जोंनि इयुन जोलै दानि उन्दै उन्दै जायफोरा माने यां माने गथ'फोर बिथांमोनखौ जोङो बागुरुम्बाखौ माबोरैसा मोसानांगौ बा बागुरुमबा मोसानायाव माबायदि दामनांगौ खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ जोङो फोरोंनांगोन आरो आरो गासै बर'फोरानो बे बागुरुम्बा मोसानाय बा माब्रै मोसायो बागुरुम्बा मोसानायाव माबोरै दामो बेखौ जोङो सोलोंनानै लाखिनांगोन आरो सोलोंथारनांगोन। अब्लासो जोङो बागुरुम्बाखौ जोङो फो फोथांनानै लाखिनो हागोन बा गुबुननि सिगाङाव जोङो दिन्थिनो हागोन आरो। बिदि होननानै आं सान
औ औ औ औ आंनिबाबो बेनो नोंथां। जाय बागुरुम्बाया नोंथां जेरै होनदों बेबायदिनो माने बुहुमावनो जोंनि भारत हादरावनो जेयनाखि मोनसे जारिमिनारि मोनसे सिनायथि जाबाय। हो औ मोनसे माने बुहुमनां माबाखौ जेरैहाय सिफायनो हानाय मोनसे लेखायाव लिरजानान थानाय जाबाय। जेरै आं जे थांनाय बोसोराव बेबायदिनो गोबां जोंनि जि रोजा बागुरुम्बा मोसाग्रा। दामग्रा आरो जावग्राफ्रा। जाय मोसानायखौ दिन्थिनानै। औ बुहुमाव बेबायदिनो मोनसे से बर'नि मोनसे मोसानाय होननानै दिन्थिबाय। थारैनो जोबोद खाफाल गोनां जों बाख्नायथाव औ दा नोंथां बुंनाय बायदिनो। बेनो माने बेखौ जों लाखिनांगौ। बा इयुनसिम जोङो बेखौ ला खिलांनांगौबा, नोंथाङा जेरै बुंदों, बेबायदिनो माने जों फोरोंलांनांगोन।
औ औ
ओ जों दानि जोंनि गथ'फोर फैगासिनो थानाय। माने बिसोरनो जोंनि हारिनि सिनस्रि नालाय।
औ।
ओ बिसोरनो सानसे बे जोंनि हारिमुखौ दैदेनफैगोन। दा बिसनो फोरोंलांनांगौ बेखौ माबोरै मोसानाय जायो बिनि माबोरै दामनाय जायो बेखौ खननांगौ। गौ माबोरै। बेफोरखौ जों फोरोंलांनांगौ बेनो आरो आंनि साननायाबो दा। ओंखायनो जों बागुरुम्बाखौ अनसायनांगोन।
औ।
गुरुमबाल' नङा जोंनि बर' हारिया गोबां बेबायदिनो दाउस्रि देलाय मोसानाय जेरै आरो जेरै खैजिमाफनाय बायदि रोखोमनि मोसानाय बारदै सिख्ला औ गान्दुला बोननाय आरो गेलनाय आरो दौदिनि मोसानाय बेफोर गासैबो जोंनिया हारिनि थाखाय गोनां। आरो दा बेल' नङा हारिमु होननानै बुङोब्ला माने जोंनि राव नङा होमबा रावखौबो जोङो गोसारहोनांगोन। औ रावाबबो गोनांथि। आरो बेनिफ्राय जोंनियाव दानाय लुनाय थाबाय माखासे जेरै गोदोनिफ्राय फुलि बोनाय औ ना जोंनि न'खरफोराव इसानसालिफोराव दानाय जोंनि हौवाफोरनि थाखाय गामसा‌। जायखौ जों बुङो आरो जेनेबा बिमा माहारिबा हिनजाव फोरनि थाखाय जोंहा दख'ना दा नोंथांमोननि जायगायाव बे दख'ना गामसाफोरखौ इसान सालियाव दानायखौ नुनो मोनगोन ना मोनला नोंथां?
जोंनि थिंजाय दायोबाबो गोबां खम जाबाय आरो सिगांनि बायदि बयनिबो न'खराव बिदि हिसानसालि थानाय बायदि दिनैनि दिनावहाय नुनो मोनबांला फ्राय खमसै आरो दायोब्लाबो बिदिनो गामस सा एसे गामसाखौ दायो ओमफ्राय दख'नाखौ एसे दायो ओमफ्राय बे आरनायफोरखौ दानो रोंग्राफोरखौ माने गोबां गामिनि गेजेराव मोनसे बिदि नुनाय मोननाय जायो आरो जोंनि एरियाव आरो गोबांनि गेजेरावसो इदि आरनाय फोर दानो रोंग्राखौ मोननो थाङो ओमफ्राय बे गामसाफोरखौहाय मोननाय जायो माने मोनसे गामियावहाय बिदिनो न'खरनै न'खरथामसोआ बेबायदि दाग्रा दाबो दासिमबो नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायाव।
औ औ दा जोंनि जायगायावबो बिदिनो। नोंथां बुंनाय बाय बिदिनो। गोबां खम जालांनाय खौ जों नुखाबाय। गासिबो जायगा फ्रावनो जायफ्रा सिगांनि गोदोनि बेबायदिनो आयंमोन आदैमोन। आबौ आबैमोन बिसोर खौ जों बांसिन बाहायबोनाय नुदोंमोन आरो बेजोंनो बिस बिसोरो न'खरफोरखौबो माखासेया फोथांदोंमोन। फाननानै रां आरजिदोंमोन औ रां खान थियाव न'खरखौ हेफाजाब मोननाय बायदि जों नुदोंमोन। नाथाय दानि आथि खालाव जोङो बहुद खमखौ इसानसालियाव जि दानायखौ जों नुनो मोनाखौनो बुंजासै आरो बहुत खम जाबाय दा बेखौबो नोंथा नोंथाङा गोनांथि होननानै सानो ना?
औ बेबो जोंनि माने रां खामायनायनि मोनसे लामा होननानै जों सानना लानांगोन। माने आथिखालावहाय मेसिनाव दानायफोरा जि माने आर'नायानो जा बा गामसायानो जा बेफोरो माने गाननायाव बा बाहायनायाव मोजां नङा माने बेसिबां माने जोरा आरो दा जोंनि इसानाव दानाया गोबां जोरो बा जोंनि जि गानग्रा जोमग्रा बा आर'नायानो होन गामसायानो होन बेखौ जोङो इसानाव दानानै जोङो फानोब्ला हारिमुखौ लाखिनायजों लोगोसे जोङो न'खरखौबो फोथांनानै ला लाखिनो हागोन आरो। माने रां खा रां खामायनो हागोन आरो। जोङो। नङाब्ला गुबुना बे जोंनि जि गानग्रा जोमग्रा बेखौनो दानानै जोंनो उल्था फानफिनोब्ला जोंहा बेयाव रांखान्थि बि बिथिङाव मुलाम मुलाम्फा जानाय आरो खहा दङ जोंहानो। बेनिखायनो जोंनि इयुन जोलैफ्रा बेखौ गोनांथि होनानै इसानसालियाव गामसा आर'नाइ दख'नाखौ दायोब्ला जोंनि मानसियानो दानानै फानोब्ला जोंनो रां खामायनो हागोन, जोंनो गाननो हागोन आरो नङाब्ला जोंनि गानग्रा जोमग्रा जुदि गुबुना दानानै फानोब्ला गुबुनासो मुलाम्फा जागोन जोंहा लस जागोन आरो।
औ नोंथां औ दा बेनो गोबां जायगायाव जोङो बेबायदिनो गुबुन मानसिफोरनि दानाय -लुनाय गुबुन हारिफोरनि दानाय लुनायखौसो जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि जायगाफोराव।
औ।
ओ बेफोरावखि नाथाय बै जोंनि गोदोनि जि सोलिबोनाय बेफोरनि माखासे जेरै आगरफोर दंमोन जों बेफोरखौ बेरखांनायखौ नुनो मोना नाङा होनबा।
औ औ औ नंगौ।
ओ मोसानाय फारौ मेगन आगर दा बेबायदिनो हाजो आगर गोबां समायना समायना आगरफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोरानो एरबोयोमोन नङा गावनि आखाइजों इसान सालियावनो औ दा बे फोरखौ जों नुनो मोननाय जाया आरो जोंनि बेबायदिनो बाजारफ्राव बायनाय बे बेफोरबायदि गाननाय -जोमनायनि सायाव आरो आरो जेरै गामसाखौनो होन जोंनि बेबायदिनो न'खराव दानाय गामसाफोरा एसेबाबो बेलेग जायोना जोरनायनि बेलायावनो होन आरो गाननायनि बेबायदिनो सुबिदायावनो होन आरो दा आं बेखौनो साजेस्ट खालामो माने आं बेखौनो बुंनो सानो माने जोंनि न'खरफोरा दानांगौ गामसाखौ
दायोब्ला मोजां
नरमालैबाबो दानांगौ गाननांगौ। न'नि थाखाय सलिगोन आरो सोरबा बायदिया फाननानै आजिखालि बहुद रां खामायनो हायो। नों दख'ना गांसे मोजां दानानै न'आव दानायखौ बयबो एसेबाब माने बेखौ गोनांथि होननानै सानसिननायखौ जों नुनो मोनफिनदों। जोंनि जायगाफोराव जायखौ न'आव दायो बेफोरखौ न'आवनो थांनानै लायफिननाय गानफिननाय इसानसालिनि जिखौ जों बे बेफोरखौ नुनो मोनफिनदों आरो। औ। दा मोजां मोनबाय नोंथांजों बेनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै। माने जोंनि हारिमुखौ जों ला खि नांगोन।
औ। ओमफ्राय नोंथां
औ बुं नोंथां।
नोंथाङा बे बर'नि हारिमु जि माने माखासेया गोमालांबाय बे गाननाय जोमनायफोरा नोंथाङा मानि थाखाय जादों होननानै सानो?
बेयो जोंनि माखासे नाजायैनि सायाव जाबाय। आं साननाया माने समखो खौ होनो हायाखै
आरो
मिलायनानै खारनो रोङाखै। बेखायनो जाय माने इसान सा सालियाव जि दानायफ्राथ' एसे सम नाङो।
औ।
ओमफ्राय खामानिनि फारसे नों साननानै नायोब्ला बेयाव थायोब्ला गुबुन खामानि मोना।
औ।
ओमफ्राय बेफोरनो आरो आंनि साननाय मथे माने समजों गोरोबफानो हाया जायनि थाखाय जों बेफोरखौ नेवसिगारनांदों।
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां समा जाबाय। मालाबा रायलायफिनसैलाय नोंथांजों सावरायना गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां दे जागोन दे। नोंथांजों सावरायनानैबो जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां खुलुमबाय।